हेल'।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो नोंथां।
ओ गिबियावनो नोंथांखौ बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां।
ओ नोंथां नोंथांजों दायो सावरायगोन जों सानैनि गेजेराव सावरायनाय जागोन दायो मोसौ एबा मैसोनि सायाव नङा होमबा?
औ जागोन नोंथां जोबोद मोजां। रायज्लायनो हागोन।
थारैनो नोंथां। मोसौ ए मोसौ। मोसौ एबा मैसो फिसिनानै जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोनांथि जानाय आंखालफोरखौ एबा जोङो जोंनि। संसार दानायाव गोनांथि जानाय ओ मुवा बेसादखौ रां आरजिनानै मोसौ मैसोनि दारै जों माबोरै सुफुंनो हायो बिनि सायाव सावरायगोन।
औ नोंथां औ नोंथां औ।
थारैनो नोंथां। जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय फुं आरो मोनासिम।
औ नोंथां।
फुंनि ओमफ्राय आरो सोरांजासिम। देट मिन्स नैजिब्रै घन्टा। बिनि गेजेराव गोनां जानाय जोंनो सानफ्रामबोनि मुवा बेसादखौ जोङो सुफुंनो थाखाय जोंनो रां नांगौ। जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय आरो बे रांखौ जोङो मोन गोन खामानि मावनानै एबा साख्रि मावनानै एबा बिजनेस मावनानै एबा गोबां बायदि बायदि मावनानै। थिक बिदिनो नैबे जोंनि मोनसे गोरलै राहा लामायानो जाहैबाय मोसौ एबा मैसो फिसिनानै जोङो गोबां लाख लाख रां आरजिनो हायो। आरो बे लाख लाख रांजों जोङो गावनि न'खरखौ दानो हायो एबा गावखौ मोनसे गोजौ थाखोसिम जों लांनो हायो।
नोंगौ नोंथां सैथो।
थारैनो नोंथां दिनै जोङो मुलुगाव नुदों ओ मोसौ मैसो फिसिनानै गोबां रां आरजिनायखौ। थिग बिदिनो मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो। मैद निफ्रायबो जोङो गाइ खेर मोनो।
नंगौ नोंथां।
एबा मोसौ गायनिफ्राय आरो जार्सि मोसौनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि गाइखेर मोनो। गोबां बिबांनि जेरै मासे ओ गाइ मोसौआ खमावनो नोंथाङा जुदि बेखौ मोजाङै जोथोन लायो एबा मोजाङै जाहोयो लोंहोयो अब्ला नोंथांनो बियो जिनै लिटार गाहाम गाइखेर होनो हायो।
हायो नोंथां थारैनो।
जार्सि गाया मासे जारसि गाया नोंथांनो खमैनो नैजि नैजिबा लिटार गाइखेर होनो हायो सानसेयाव।
नोंगौ नोंथां सैथो।
थामिनबा खनसे सेरगासेयाव।
नोंगौ नोंथां।
थिग बिदिनो नों थाङा मिथिगौ दा जोंनि भारताव सोलिनाय गाइखेरनि बेसेनखौ लिटारसेयाव जोङो खमैनो द'जि रां मोनो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां सैथो थारैनो।
लिटार फायाव मोनो आरो खौ हिसाब खालामदो बिदिबा केलकुलेसन खालामदो?
औ नोंथां
से लिटाराव द'जि रांबा जों हमना लादो? जिबा लिटार जिबा लिथाराव नोंथाङा बेसे बेखौनो हरदो गुजौ रां नङा होमबा नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां
गुजौ रां नोंथाङा जुदि मासे गाय मोसौ एबा जारसि गायनिफ्राय मोनोब्ला एबा मैसोनिफ्राय मोनोब्ला अब्ला सानना नायदो नोंथाङा? जुदि नोंथाङा ओ खम बाजेटै एबा गेजेर रोखोमनि बाजेट हिसाबै नैजौसो फिसियोब्ला बेसेबां लाख नोंथां
नोंथां गोबां नोंथांनाव
औ थिग बिदिनो बे नैजौ नैजौ थामजौ मैसो मोसौ एबा जारसि मोसौखौ नायनो थाखाय नोंथाङा बावहाय माखासे मावग्रा मानसिनि गोनांथि नङा होमा नोंथां
नंगौ नोंथां सैथो
बे मावग्रा मानसिखौ नोंथाङा ओ बिथांमोननो अपरसुनिटि होबाय जब होबाय बेथन होनानै मान्थलि बिथांनो रां होबाय नोंनि मोसौखौ नायनायनि नोंनि मोसौखौ सम सम सम ओ जोथोन लानायनि आदार होनायनि नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां सैथो
दाजाब दानख' खालामनानै गोबां रां थाहैगोन
नंगौ नोंथां गोबां थायो
थिग बिदिनो जोङो मोसौ एबा मोसौ मैसो जारसि गाय फिसिनानै जोङो बेखारनि जेंनाखौ एसेब्लाबो सुफुंनो हायो एबा जोङो बेखारनि जेंना खौ जोङो एंगेज खालामनानै ओ खामानि मोनै मानसिफोरखौ जोङो खामानि होनो हायो जगायनो हायो दा नोंथांनि साननायाव एबा नोंथांनि नोजोराव मोसौ एबा मैसो जारसि गाय फिसिनानै नोंथाङा नोंथांनि एलेकायाव बेखारनि जेंना नुजानायखौ माबोरैहाय सुफुंनो सानो नोंथाङा बिनि सायाव जाबायदि रोंगौथि एबा गियान दङ बेखौ फोरमायनो हागोन सुंद'यै
जेरै जोंनाव दासिमबो गामि ओनसोलफोराव गोबां नुनो मोनो जे जोंनि ओ सुबुं माहारिया ओ थांना थानो थाखाय जिउ खुंनो थाखाय संसाराव गोबां रांनि गोनांथि जायो दा बेरामनि गोनांथि बेखौ जोङो माबा मोनसे फालांगि मावनानै बा जोङो जेरै मोसौ मैसो गोबां फिसिनानै जोङो दाउ अमा फिसिनानै जोङो ओ जिउखौ खुंनो हायो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि मोसौ मासे फिसियोबा जोंहा बेनिफ्राय मा मा मुलाम्फा दङ बेखौ जोङो मोननो हागोन जेरै जोङो गथ' गथाय फोरोंनाय न'खरनि थाइसे थायनै जेनाखि रां नांगौ जाना फैनाय ओ जोंनि रांखान्थियारि जेंना नुजाथिनाय बेफोर बेफोरखौ जोङो मोसौ मैसो फिसिनानैनो जोङो ओ माबा सुफुंनो हायो बेफोरनि जेंनाखौ दा जों मासे ओ मैस सो बा मोसौ फिसिनानै जोंहा बेसेबां मुलाम्फा दं दा बेखौ बयबो मिन्थि मिथियो आरो सिगांनि सुबुंफोरा ओ गोबां बेफोरखौ साननाय गैयामोन साननो रोङामोन मानो बेफोरबायदि साननाया फैयामोन गोसोआव जे बेफोरबायदि फिनानै जे जोङो ओ जिउ खुंनो हायो होननानै नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनसै। ओ गोबां जोंनि आइजोफोराबो जोंनि ओ हौवा मानसिफोराबो बेफोरखौ मावनाय नुनो मोनसै बेफार फालांगि खालामनाय मोसौ मैसो फिनाय दा जेरै गोबां नुबोबाय जोंनि गामियाव दङ न'खरसे मानसि बिसोरहा बिथांमोनहा हा हु जेबो गैया आरो साख्रि बाख्रि जेबो गैया ओ फरायनाय लिरनाय बिथांमोना बुहुद खम जायनि जाहोनाव बिथांमोननि जिउ खुंनाया जोबोद खस्थ' जायोमोन। दा बिसोरखौ नुनो मोनसै बिथांमोना न'खरावहाय मोसौ मासे आरो ओ दाउ माखासेफोर फिसिनानै बिथांमोनहा गावनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ स्कुलाव थिनहरनो हाबाय फरायसालियाव।
आरो
बिथांमोननि जिउ खुंनाया एसेबाबो ओ गोरलै जाबाय जे रां रुफा। आरजिनायखौ माबोरै आरजिनांगौ बेखौ रोंबाय दा न'खरखौ बिथांमोना गाहामैनो सामलायनो हायो। मोसौ मैसो फिनानै
थारै ओ नोंथां थारैनो बेखिनियाव आं नों नोंथांखौ मोनसे आरो सोंबावनो सानांगोन नोंथाङा मिथिगौ ना मोसौ एबा मैसो फिसिनानै जोंहा बेनिफ्राय मोनगुबै मा मा मेगनजों जों नुनाय मुलाम्फाखौ जों नुनो मोनो थोंजोङै?
थोंजोङै नोंथां आं थ' आ औ खोनानाय मोनाखै नोंथां मा बुंदोंमोन
औ नोंथां आं सोंदों नोंथांखौ मोसौ मोसौ मैसो फिसिनानै बिनिफ्राय जोङो मा मा मुलाम्फाखौ जोङो गावनि मेगनजोंनो नुनो मोनो नोंथां?
ओ थारैनो नोंथां जों गोबां नुनो मोनो जेरै मोसौ मैसो फिनानै जोङो ओ जेनाखि रांखान्थियारि जोंनाव जेंना नुजानाय बेफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो हायो सुफुंनो हायो औ नोंथां। आरो जेरै जोङो ओ मोसौ फिसिनो थाखाय जोङो एसेबांबो रां रुफानि गोनांथि जाया नोंथां मोसौ बा बुर बोरमा फिनो थाखाय अ जोङो मोसौ एबा बोरमाखौ दुब्लियाव लांनानै खाना दोनहैबानो बिथांमोना गावसोरनो गांसोखौ जायो दा जोङो बे बेफोरखौ अ मोसौ बोरमाखौ फिनो थाखाय जोंनो इसेबांबो रांखावरिनि गोनांथि जाया दा जोङो खम बेसे बेजों नो जोंङो बि आ मोसौ आरो मैसोखौ जोंङो फिनो हायो आरो जोंङो बेनिफ्राय नांगौखिनि जोंङो मुलाम्फाखौ मोननो हायो नोंथां
थारैनो नोंथां थारैनो जोंङो नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों आरो जोंङो गावनि मेगनजोंनो नुनानै मोसौ एबा मैसो फिसिनानै जोंङो गावनि मेगनजोंनो नुयो जोंङो गोबां प्रफिट नङा होमबा नोंथाङा जेरै र सुफुंनो हायोबे खौ बुंबाय नोंथांङा आरो गोरलैलि जोंङो बे बिजनेसखौ एबा बे खामानिखौ जोंङो मावफुंलांनो हायो बे खौ बुंबाय नोंथांङा आरो आरो नोंथां बिनि अनगायैबो जोंङो मोसौ एबा मैसो फिसिनानै जोंङो मिथिंगायाव मोनसे मोजां खामानि मावनो हायो जेरावनाखि जोंङो इउरिया बायदिसिना हासार बाहायालासिनो
औ नोंथां औ थारैनो सै फिन नोंथां नाव
बेफोरबायदि जों गुबुन गुबुन हासारखौ बाहायालासिनो जोंङो गोबोर गोबोर हासार एबा खानस्रि हासार बानायना बाहायनानै जोंङो आबादाव मोजां फसल दिहुननो हायो गुबै खोथायानो जाहैबाय मोसौ मैसोनि गोबोरखिया अ बुहुत साबसिन एबा जोबोद साबसिन मोसौ मैसोनि जोंङो बावहाय अ मोजां रोखोमनि फसलखौ जोंङो मोननो हायो बेखौ जों नुहुरो मो मैसोनि गाइखेरजों जोंङो सामफ्रोमबोनि जेरै जोंनि भारताव अ सानिथ' गोनां खाथार सानफ्रोमबो साह लोंनाय हायो आरो बिनि अनगायैबो डायरि होनो ना नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां।
प्रडाक्टखौ जोङो खालामनो हायो एबा बै बिजनेसखौ जोङो आवगायलांहोनो हायो।
नंगौ नोंथां थारैनो।
जोङो मोसौ मैसोनि गाइखेरजों जोङो। ओ हादरनि रांखान्थियारि मुलाम्फाखौ एबा रांखान्थिखौ जोङो एसेब्लाबो जोङो जौगानायाव मदद होयो नोंथां।
होयो नोंथां थारैनो नोंथाङा जोबोद नोंगौ खोथाखौ बुंना होबाय नोंथाङा।
थारैनो नोंथां दिनै नोंथांजों मोसौ मैसो फिसिनायनि सायाव सावरायनानै गोजोननाय मोनदों दिनै जोंना समाबो सबाय।
औ जाबाय नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय गोबां मिथि मिथिनो मोनबाय।
औ थारैनो नोंथां औाखिथबाय दे नोंथां